औ खोनादोंना नोंथाङा?
खोनादों
नोंथाङा फ्रियैनो दंबा?
औ फ्रिनो दं नोंथां
ओ अब्ला जों गुबुन मोनसे आयदा एबा टपिकनि सायाव सावरायनोसै नङा होमबा नोंथां।
औ औ
औ ओ अब्ला अ गोदोनि दाथ' डिजिटेल मुगा नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
गोदोनि समाव माबायदि थासारियाव सुबुं माहारिफ्रा जेंना जेंसियाव भुगिनो गोनां जादोंमोन आरो दा डिजिटेल गा ओंखारनानै माबायदि ओ मोजां थासारिखौ मोननो हादों एबा सुबिदाखौ मोनदों बेनि बागै नों थाङा एसे सुंदयै फोरमायना होनो हागोन ना।
औ हागोन नोंथां हागोन।
औ
उम दा नोंथां सोंनाय बायदिनो गोदोनि दिनाव सुबुं माहारिफोरा माबायदि ओ जिउ राहा खुंदोंमोन आरो दानि जुगाव माबायदि जिउ राहा खुंगासिनो दङ' बेफोरनि ओ गेजेराव आ फारागखौ बुंनो थाङोब्ला जों गोबां मो फाराग नुनो मोनो मानो होनोब्ला जोंहा गोदोनिफ्राय दासिमाव ओ गोबां जौगाबोबाय दा फार्स्थआवनो जों बुंनो थाङोब्ला गोदोनि समाव जोंहा ओ बां बांसिन सु सुबुङानो सोलोंथाइनि गियान गैयामोन बा सोलोंथाइनि गुन गियानखौ बिसोरो मोन हायाखैमोन जायनि जाउनाव बिसोरो ओ
ओ मा होनो गोबां ओ ओ माहोनगोन बेखौ गोबां जेबो माने बिसिनियाव जेबो आइथेमफोरबो माबा मोनसे बुस्थुफोर गैयामोन आरोना औ दा बिसोरो आ मा होनो गोदोनि दिनाव जेराव जों हान्था मेलानि सायावबो गोबां प्रब्लेम नुहुरदों मानो होनोब्ला बिसोरो मोनसे दाबसे जाबानि दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम थांनो थाखायबो बिसोरहा गोब बां हान्था मेलायाव हु दाहानि ओ जेंना जेंसिनि गेजेरजों मोगा मोगि जानो गोनां जादोंमोन। ओ दा बेफोरखौ नुनो मोनलिया दानि जुगाव मानो होनोबा जोंहा गोबां टेक्नलजि गोदान गोदान टेक्नलजि जाबाय नाय जानायलाय जोंहा लामानि थाखाय लामानि हान्था मेला आरो जोंहा दैनि थाखाय दैनि दैनि हान्थामेला आरो जोंहा अख्रांजों दावबायनो थाखाय अख्राङारि हान्था मेला ओंखारबाय दा बेफोरो हान्था मेलाफोरा गोदोनि सम समाव गैयामोन जायनि जाउनाव गोदो गोदायनि समावबो दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम थांनो थाखाय ओ खम सम नांजायोमोन आरो सम बिसोर ओ सम गारनांगौ जायोमोन आरो दा दानि जुगावथ बेखौबो नुनो थांलिया। दानि जुगाव बुंनो थाङोब्ला दा गुबन दाबसे जायगासिम गुबुन दाबसे गोजान जायगासिम थांनोब्लाबो जोङो दसे समनि गेजेरावनो जों मोननो हायो आरो बेजों लोगोसे गोदोनि दिनाव जोंहा जामबुं जायखौ जों मबाइल होननानै बुङो बेबो गैयामोन दा जों खौरांफोर खौरां फोसावलायनो थाखायबो जोंनो लाइजामनि लाइजामनि गेजेरजों जों खौरांखौ फोसावनाय जायोमोन जाय जायनि जाहोनाव जोङो खौरांखौ ओ दिनै जानाय खौरांखौ ओ साननैसो उननि उनावसो माखासे सुबुंफ्रा मिथिनो मोनोमोन नाथाय दानि जुगाव बेबायदि नंलिया लोगो लोगो जोङो जामबुं बा मबाइलनि गेजेरजों खौरांखौ फोसावनो हायो गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम जों खौरांखौबो लालायनो हायो दा बेबाय दिनो गोदो गोदायनि समाव जोंहा बायदि रोखोम मुवा बेसादफोरा गैयामोन दा दा जेसेबांखिनि दङ फोरखौ जों गोदोनि समाव नुनो मोना खैमोन जेराव आबादारिफोरा गोदोनि समाव आ बाद मावनानै जाबोदोंमोनब्ला बो बिसोरो गोबां जेंना फोरनि गेजेरजों मोगा मोगि जाबोनो गोनां जा दोंमोन आरो माब्लाबा स माव बिसोरो गावनि ओ खस्थयै मावनाय आबादनि फिथाइखौ बिसोरो मुलाम्फा मोनाखैबो जानो हागौ जादोंमोन माने मुलाम्फा मोनाखैबोमोन बिसोरो गोबां खहा जाबो दोंमोन जायनि खारनाव बिसोरो रसा नांनानै थानो गोनांबो जादोंमोन। ओ मानो होनोब्ला गोदोनि दिनाव जोंहा बे आबादफोर मावोब्लाबो आबादाव आबादाव जानाय ओम बेरामफोर बेफोरखौ सोखानो थाखाय गोदोनि दिनाव मिदि ओ मेदिसिन होननाय केमिकेलारि मेदिसिन होननाय बेफोर गैयामोन। दानि जुगाव गासिबो फ्रायनो सुबुंफोरानो बयनियावबो इडुकेसन बा सोलोंथाइनि गियाना दंसै जायनि जाउनाव जोंनि समाजाव नुफेरै नुफेरै बायदि बायदि रोखोमबो मुवा बेसाद बा बिदिनो गारि गुरा बायदि बायदि रोखोम ओंखारगासिनो दङ आरो ओंखारलांबाय थागोन। दा जोंहा नोजोर होनानै आबादनि बिथ बिथिङावनो नोजोर होयोब्ला मिथियो जे गोदोनि समाव सासे आबादारिया आबादनि फिथाइखौ मोननो थाखाय गोबां गोलाव समनिनो गोनां जायोमोन। आरो बोरैबा बुथ थोरनि गोरोन्थि जानाय समाव बिसोरो आबादनिफ्राय फिथाइबो मोजां मुलाम्फा फिथाइबो मोनाबोमोन। नाथाय दानियाव बिदि नंलिया उम दानियाव नाय ओनो नोजोर होनो थाङोब्ला जोंहा आबाद। खौ बा जिखुनु हक आबाद खेथि दि मावोब्ला जों बिनि फिथाइखौ थाबै बेनो मोननो हायो जायनि जाउनाव जों गोबां सम गोबां खम समावनो जोङो गोदान गोदान आबाद मावफिननो हायो। बेफोर थाब थाब। मोननो हानाय राहानि खार'नानो जाहैबाय जोंहा दानि जुगाव गोबां रासायनारिक फरमुलाजों दिहुननाय रासायनारिक ओ खेमिकेल बायदि बायदि दंसै जोंहा मैगंआव होनो। ताखाय बा आबादाव होनो थाखाय। दा बैफोरबायदिनो जोङो गोदोनिफाय दासिमाव आं सोलायनायखौ नुदोदो। नुहुरदों। दा नोंथाङाबो गोदोनि फाय दासिमावबो सोलायनायखौ नुदो नामा?
नोंथाङानो बुंलांबाय जे ओ गोदोनि दिनावहाय जेबो मबेइल कम्पिउटार जेबो माने राहा लामा गैयामोन नाथाय दानि मुगायावहाय गोबां जोंहा माबाफोर खामानि एबा ओ लाइजामफोर दैथायहरनोब्लाबो जोंना ओ दानि मुगायाव मुद बेल एबा कम्पिटारनि गेजेरजोंनो जों फोरमायहरनो हायो।
औ
औ लोगोसे नोंथाङा बुंदों जे ओ गोदोनि दिनावहाय ओ मावनाय आबादफोरखौ जोङो सम आरो बोथोरजों लोगोसे मोनामोन नाथाय दानि आबाद मावनायखौ जोङो सम जों लोगोसे मोजां फिथ थाइ मोनो होननानै नाथाय आं बे खौ बुंनो सानो जे जे गोदोनि दिनावहाय आबादारिफ्रा जे ओ अर्गेनिक गोबोरखि हासार एबा ओ गुबु बायदि रोखोमनि जेनेबा अर्गेनिक हासार होनायनि अन गायै जेबो खेमिकेल हासार बाहायनाय जायामोन।
औ
औ बिनि थाखायनो ओ गोदो गोदाय आबाद खेथि मावनाया लेट जायोमोन आरो आरो सेव सेवनानै थाङोमोन मानो होनोबा बेवहाय जेबो मुलि रासायनारि बाहायनाय जायामोन नाथाय बेफोरबायदि रासायनारि मुल बाहायो अर्गेनिक ओ गोबोरखि हासारजों गायनाय मैगंफ्रा जोंनि देहानि थाखायबो मोजां आरो।
औ
दानि डिजिटेल मुगायाव आं नुनो मोनो जे ओ माबा मोनसे खेथि एबा फिथाइ सामथाइ गायोब्ला जोङो बिबारनि फ्राय लानानै फिथाइ थायनायस दिम रानायस्नि निफ्राय आरो मोननायसिम जोङो ओ रासायनारि मुलि बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो। ओ जायखौ जानानै जोंनि ओ मेगन ओ खानाय आरो आसुगुर बेफोरो डेमेज जालांनो हमबाय।
उम।
दानि मुगायावथ ओ बहानिफ्राय बा हाथाय एबा बाजारनिफ्राय जोङो ओंखारजेन्नाय मुवा एबा बेसादखौ बायनानै लाबोयो अब्ला न'वाव हरसे दोनब्लानो ओ बिलाइफ्रा मोनो एबा सेवलाङो नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नोंथां नंगौ।
बेफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो ओ गुबुन फारसेथिं नायोब्ला जोङो बहाबा थांनो गोनां बा सोरबा माबा मोनसे प्रब्लेमनि थाखाय गुबुन मोनसे जायगायावहाय फो- फोरमायहरनो गोनां जायोब्ला ओ जोङो बेखौ दा सानसेनि गेजेरावनो हायो आरो। रो
उम।
औ अ बुंनो थाङोब्ला गोदोनि दिनावहाय जेबो हान्था मेला गैयामोन आरो बेफोरबायदि ओ जेबो मबाइल गैयिनि थाखाय गोबां प्रब्लेम जानानै फैयोमोन अब्लाबो जानाय लोंनायनि सायाव आं प्रब्लेम जानानै फैनायखौ नुनो मोनाखै आरो।
औ।
लोगोसे गोदोनि दिनावथ जोंनियावहाय कारेन्ट गैया नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोथां।
कारेन्ट गैयाब्लाबो जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ केरासिन होननायखौ जोङो मोनबोदों जाय जों केरासिनजों जों बाथि सो गावनानै फरायबोनो मोनदों।
ओउ।
फोर केेरासिना दा समजों लोगोसे गोमालांनो हमबाय दाथ जोंहा खारें। खारें बा दि ओ सलार बेफोरबायदिजों जोङो दा ओ। जिउ खुंलांनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
ओ नोंथांमोननि जायगायावहाय ओ जोंनि गोदोनि दिनावथ केरासिनजोंनो गोबां ओ न'खर खुंबोदोंमोन नङा होमबा नोंथां खा
नंगौ नोंथां।
ओउ अब्ला नोंथांमोननि जायगायाव दासिमबो केरासिन होननाय बे सादा दं-दंबावो नामा?
औ। दा। नोंथां सोनाय बायदिबा केरासि सिन ओ दासिमबो दं नामा। नाथाय बेखौ जों गोबां खम नुसै नु-नुबांलिया मानो होनोबा दा जोंहा गोदान। ओ टेक्नलजिजों ओंखारजानाय इलेक्ट्रिसिटि कारेन्ट जायखौ जों कारेन्ट होननानै बुङो दा बेनो गासैबो जोंनि गामि गामि गामि। ओ साग्लोबजोबनानै दंसै। दा जों कारेन्टनि हेफाजाबैनो जोङो नखौ। ओ स्रां लाखिनाय जायो आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा आ गोदान मुगानि ओंखारनाय जोंहा सलार। जायजों जोङो बेजोंबो जोङो ओ खम खरसयावनो जों जोंनि ओ नांगौखिनि बा स्रां बा लाइटफोरखौ जोङो सुनानै न' न'खर सोलिबोगासिनो।
औ।
औ। दा होमब्ला ओ दसे सम नोंथाङा होनो हानायनि थाखाय नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय।
नोंथांनिसिमबो साबायखर थाबाय अब्ला जोंहा समाबो जाना फैबाय नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
नोसै।
औ दे।